हेलौ
हेलौ अ गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय
औ गोजोनबाय
नोंथांनिसिम फन हरनायनि जाहोना जाबाय आङो बोथोरनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैदों नोंथांनि फ्राय नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथाङा बोथोर बे एसे बुंना हादो
बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बोरै जेरैहाय जा जेरै गरम बोथोर गोलोम बोथोर दुफां बोथोर जेरै बिदिनो बायदि बायदि गोलोम बोथोरबो थायो गरम बोथोर बिदिनो गोजां बोथोर ओ बिदिनो औ मेसें बोथोर
औ
बिदिनो
दा बोथोर होनना बुंबा नोंथाङा माबे बोथोरखौ साबसिन मोनो
बोथोर होनना बुङोबा आङो दा मोननै मोननै ओ मोननै बोथोरखौ मोजां मोनो गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर बे मोनैखौनो औ औ
थिगानोदों नोंथां ओ ओरैनो बोथोराव जानाय ओ फिथाइ-सामथाइ माबेखौ बबेखौ बांसिन साबसिन मोनो गोजां बोथोराव जानाय फिथाइखौ
खोनासै नोंथां मोजा नोंथाङा एसे मोजां नेट नांनाय जायगायाव थादो
औ औ दा मोजां खोनाबाय खोनाबाय दा मेसें बोथोराव जानाय फिथाइ सामथाइनि मादाव नोंथाङा माबे फिथाइखौ साबसिन मोनो होनना बुंदों आं
औ औ खोनाबाय मेसें फिथाइयाव जानाय फिथाइखौथ' आङो दा ओरैनो बैग्रि फिथाइखौ मोजां मोनो ओमफ्राय बिदिनोथ' मेसें फिथाइ मेसें ओ मेसें हाय बिदिनो ओ जलफि फिथाइ
औ जलफि फिथाइ औ
औ औ आरो बिदिनो मा मा थाइबो बावबाय आङो जेरैहाय जोङो माबा गोजां बोथोराव इसिबां बांद्राय फिथाइ फोरखौ आङो बांद्राय नुवा नालाय बैग्रि फिथाइखौथ' बांसिन नुयो नालाय ओंखायनो आङो बैग्रिखौनो गिबियाव औ बांसिनानो फिथाइखौ खमनो
औ थिगानो दं नोंथां नोंथांमोननि थिंजाय ओरै बिदिनो मा मा फिथाइनि आबाद मावनाय जायो बोथोर लाना बोथोर
जोंनि थिंथ' जेरैहाय लेबु लमन खारजि दङ लेमन खार्जि नारें फिथ फथाय जुम्रा नारें नुयो ओमफ्राय खान्थाल बिफां फिथाइ नुयो थाइजौबो नुयो लेसुबो नुयो औ गरम बोथोराव बे गरम बोथोरनि फिथाइ नालाय बे बेखौ नुबाय थानाय जायो नालाय बेखौ आङो गोसोआव फैयो नुनाय मोनुनाय औ आरो बिदिनो आरो थालिरआथ' गोजां बोथोर मेसें बिनियाथ' बोथोरनि माबा गैया बोथोरनि थायनायनि जेबो सिमा गैया औ अराय मा थायो
अरायमा थायो
औ
दा दा होमबा नोंथाङा बोथोरजों सोमोन्दो थानाय फिथाइ खामथाइ एसे बुंबाय ओरैनो बोर बोथोराव बोथोरजों जा सोमोन्दो थानाय आबाद फोर मिथिगौ नामा नोंथाङा माबे बोथोरजों मा आबाद मावनाय जायो बोथोर लाना बोथोर माबायदि आबाद मावो बेखौ एसे औ नोंथाङा जा बुंदों औ
औ
दा जेरै दैज्लां होनना बुङोब्लाथ' जोङो माइखौनो गायखायो जेरैहाय ओ दा जोङो माइखौ गायनाय जायो बिदिनो
औ
दुब्लि फोथाराव जोङो हालेवो हालेवनानै खोथिया फैयो खोथिया फोनानैहायो जेरै जोङो मास मोनसेफोर थायोब्ला बे खोथियाखौ जौब्लाथाय बेखौ फुनानैहाय दुब्लिखौ एवफुनानै ओ दुब्लि बारिखौ मोनफ्रुलायनाय एवफ्रुजोबनानै हाय ओ बिदिनो आलि खोयो आलि खोखांनायनि उनाव बे खोथियाखौहाय जोङो फुनानै फुना लानानै ओमफ्राय बेखौबो गायनाय जायो औ बे ओंखायनो दा जेरै जोङो माइ गायनायाथ' गोलोम बोथोराव बा दैज्लां बोथोराव गोनांसिथार गायाबाबो जाया बिदिनो
ओंखायनो दैज्लां बोथोराबो गोनांथि अखा बोथोरा गोनांथि
औ दानो दं दैज्लां बोथोराव मेसें बोथोराव जों दैं बोथोराव जोङो ओरैनो सरासनस्रा आलु कबि बेबायदि मैगं थ थाइगंखौ जोंनि आसामावहाय मोननाय जायो आरो नङा मोनदों दैलां बेवथ' माइनि आबाद थाहैबाय बे फाथोनिबाद थैैबाय बिजाय मथ' हांनो गैयाना मैगं थाइगंनि गेजेराव नायो जो दैज्लां बोथोराव जोङो जिंगाखो मोनो ना हागोन । ओ ओमफ्राय लेस्रा मोनो आरो न' लेस्रा मोनगोन जि थांगोन बेनिफ्राय जोङो मा मोनगोन नोंथां कल
औ खथल मोनो बथलखौ औ बथला फथलाबो दानिफ्राय एसे एसे थाइबोयो
बेनिफ्राय
खोनायासै नोंथां हेल'
खुन्दलि थाय बाय
औ
इकसथ' दा मोनालै
मा औ सस्कुस खौ मिथिगौ औ औ खोनादों
खोनाबाय दा बेखौथ' जों दैज्लां बोथोरावनो मोननो नङा ओ दैजलां बोथोरावनो मोनो नङा दा जोङो दैलां आरो मेसें दा बे दैज्लाङाव गायनाय माइखौ जों मेसें बोथोरावसो हाहैया होमबा।
औ
माइखौ दा जों दैजलाङाव जोङो आघोन मांखो बे आघोन मांखोआवसो जोङो हाहैगोन नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे जोंहा बोथोरजोंबो बर' हारिया फुजा खालामामनाय जायो नङा होमबा आगोन नां बेबो जों बर'फोरा नजानाय ना मा होनो बे फुजाखौथ' होथारनांगौ आगोन मोंखौ ओंखाम गोरलै जानाय बेखौथ' जों आगोनाव होयो बेफोर माने मोनफा मोनफा जोंनि सानै मोनफा मोनफा फुजा आरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा थाहैबाय बैसाग बोथोर बैसाग बोथोराथ' जोंनि बिराद फेभरेट नंग नङा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
थ' जोंनि ओ माने एंगारनाय मोनसे माने मानथारो नङा औ कालसार बे बैसाग बोथोरा दाव माने गासिबो माने रंजाखां आरो ना
औ औ
फ्रा जों नि बर' हारि गैया उसिबावो
औ
बर'
नोंथांनिखौबो
नङा ओं औ खोनायाखै
नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाया औ खोनाबाय ।
औ नेटनि एसे प्रब्लेम जादोंबा दहै मोनदोंमोन ।
औ
दाथ' खोनाबाय नोंथां ।
औ खोनाबाय ।
औ ओ बेदिनो आरोना बोथोरजों थानाय मोनफा मोनफा बे जोंनि फेस्टिभेल गेजेर मोनफ्रोमबो बोथोरावनो जोंहा मोनसे नङा मोनसे माने
हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' हेल'